नुथा
हेल'
औ हेल' नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों मा खालामदों?
दं जिरायनानै नोंथाङालाय?
औ आंबो बिदिनो जिरायनानै दं। नोंथाङा फ्रिमोन?
औ औ
औ बिदिब्ला जों टपिकनि सायाव फैनोसै ना नोंथां?
औ नोंथां
औ जों दा माने दैनि सोमोन्दै एसे बुंलाय बुंनि नोंथाङा एसे बुंग्रोदो?
अ दै अ दैखो जोंनो सुबुं माहारिनो दै नांगौ दै नङाब्ला जों थांनानै थानो हाया जेरै जिब जुनार, ना दावमा दाउसा गासैबो जोंनो दैखौ नांथारगो।
औ
ए जेरै जोंना दैया बिलो, हाखर, लैथो लैथोमा बेफोराव थायो जेरै जोङो दैखौ जोंनो खेथि खामनायाव जेरै माइ गायनायाव नांगो बानलु गायनायाव नांगो गासै खेथि खामनायावबो नांगो जोंनो जेरै दैखो जेर जेर जोंना दै थायोबा जोंना खेथि खेथिफोराबो मोजां जायो आरो जोंनो दैया जोंनि थाखाय लोंजायोबो दैखो जोङो ओंख्रि संजायोबो आरो दैखो जोङो दैखो जोङो आइरन दोङोबा जों जों दैखो फिल्टार खालामनानै लोंनो हायो। आरो दैया जोंनिया बहाबा बहाबा जागाव दैबाना जायो। बहाबा बहाबा लोमसावो। थिग बेबायदिनो जोंनि जागायाव बुं थाङोब्ला जोंनि जागाव एसेबां दैबान जाया जानायालाय बहाबा बहाबा जानाय खोनायो जोंनियाव दिनैयालासि आं दैबान होननाय खोनो नुवाखै। दुब्लिफोरावनो दै जाबाङाय खिन्थु गुबुनाव जायो दलं बायलायनाय बहाबा बहाबा जागा जायो। आरो दैफोरखो जोङो जेरै दंकलावबो जोंना बेसांबा फुद जावनानै दंकलनियावबो दै लोंनो हानाय दै मोनो। खुवायाव मोनो बेबायदिनो बहुद बहुद दाव मोनो। आरो जों दै गैयाब्ला थांना थानोबो हानाय नङा दैखो नांथारगो जोंनो जेरै दै गैयाबा नाफोराबो थैलांनो हमगोन। बे दै बुजा थाबासो जोंनिया नाया थानो हागोन। आरो जोंनो बंफं बंफं लाइफांफोरनोबो जोंनो दै नांथारगोन जुदि दै गैयाबा जोङो जोंनि बंफं लाइफांफोराबो रानस्राव रानस्राव जाजुबनानै बाला बायदि जाजुबनानै बंफंफोराबो थैलांजोबगोन। आरो जोंना माबा मोनसे गायबाथाय जोंनो दै नांथारगोन आरो जोंनो जिब जुनारफोराबो दै लोङो जुदि बिसोरबो दै मोनलाङाबा बिसोरबो थैलांगोन दै एसेबाबो लोंनो मोननांगो आरो जोंनो गारि सारि सुनो थाखायबो जोंनो दै नांगो आरो ओंख्रि संख्रै संनायावबो दै नांगौ बिदिनो जोंनो दैखौ बुहुत गोनांथार आरो जों दै गैयाबा थांना थानोबो हानाय नङा। दै गैयाबा जोङ रानस्राव रा फाव बिदिनो ना गोरान बादि जोङो सेलदेब सेलदेब जानानै थैला थांलांजोबगोन नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा दैनि सोमोन्दै?
औ नोंथां औ जेरैबायदि दै दै नङाब्ला माने दै नङाब्ला थांनानै थानो हाया दैया जोंनि माने आंगोथार। माने बयनिबो जों जिब जुनारनिनो बयनिबो आंगो जेरैबायदि आरो जेरै जिब जुनार माने गासैबो आरो ना ओ जेरैबायदि मुवा बेसादनोबो जोंनो दैनि आंगो बिफां लाइफां जिब जुनार इदिनो मुवाफोरखौबो सुनो थाखाय जोंनो दैनि गोनांथि दं नङा होमबा नोंथां? बिदिनो जेरैबायदि जोंबो दै नङाब्ला दै लोङा लासेनो थानो थांनानै थानो हाया, बिदिनो दैया जोंनि आंगो बिदिनो जों दैखौ मा बाहायो होनब्लाथायथ' बिदिनो जों ओंखाम बिदिनो सि सुनायाव बा ओंखाम संनायाव बा दु गैनायाव बिदिनो आरो जानाय लोंनाय मैगं थाइगं सुनायाव, उम बेफोरबायदियैनो जोंनो माने दैखौ नांगौ आरो ना लोंनायाव बिदिनो नांगौ। आरो जेरैबायदि बिफां लाइफांफोरनोबो दैनि गोनांथि जेरैबायदि बिफां लाइफांफोराबो बिदिनो जुदि दै गैयाब्ला माने सान्दुं आनथा दुङोब्ला बिदिनो रानस्राव जोबनानै दैनि माने बिफांनि सेहेरायाबा मोजां जायाबा बिलाइआ मोजां जायाबा फिथाइआ मोजां जाया बिदिनो थिग बेबायदिनो बिसोरनोबो दैनि गोनांथि। अब्लासो दै थायोब्लासो बिसोरनि माने रोदाया जिब मोननानै फिथाइ -सामथाइखौ मोजां माने खालामो बिदिनो बिलाइफ्रा मोजां जायो नङा होमबा नोंथां? ओ बिदिनो जेरैबायदि दैया जोंनि आंगो थिग बिदिनो बिसोरनिबो आंगो बिदिनो आरो ना जिब जुनारफोराबोथ' दै लोङाबा थांनानै थानो हायाबा बिसोरबो बिदिनो गरम मोनोब्ला, जिब जुनाराबो दैयाव दुगैयो आरो बिदिनो दै लोङो बिसोरनोथ' बांद्राय बिदि हि सि सुनो बा फिथाइ सामथाइ सुनो नाङा अब्लाबो बिसोरनो लोंनो बा बिदिनो बिसोरबो गरम मोनोब्ला दुगैयो बिदिनो आर ना, आरो जेरैबायदि जोंनो ओ बिदिनो आबाद गायनो थाखायबो जोंनो गिबियावनो अखा नांग्रोगोन आरो अखायाबोथ' मोनसे दैसोना बिदिनो जोंनो आबाद मावनो बिदिनो दै नांगोन बा अखा नांगोन ओ बेनि उनावसो जोंनि आबादा मोजां जागोन बा ओ जागायजेनो होनोब्ला जों गिबियावनो जों दैदोसो जागायजेनो थिग बेबायदिनो जों सुबुङाबो गिबियावनो जोंनो दैनि गोनांथि। बिनि बिदिनो माने आबाद माबा माबि गायोब्ला बिदिनो माने गिबियावनो दैखौ नांग्रोगौ औ
औ
औ
हेल' नोंथां बिदिनो बुंनो थाङोब्ला जोंनियाव जोंनियाव दैया स्निजिसे डिग्रि सेलसियास दङ आरो जेरै हाया जोंया नैजिगु डिग्रि सेलसियास दङ
औ
अ बेबायदिनो दैखौ जोङो दैया जोंनि दैया जोंनियाव एसेबाबो बारा दंथारो आरो एसे नङा बहुत दानो बारा दङ हाया हाया टुन्टिनाइन दिग्रि जोंनिया दैयानो स्निजिसे डिग्रि सेलसियास दङ
दैया आरो बिदिनो गुबुनले दैबो थायो माने आरो गोग्गो दैबो थायो थिग बिदिनो जेरै- जों अखानि दैखौ बा दुब्लिनि दै बा हि सुनाय दै बे बेखौथ' जों लोङा। जोंनोबा बिदि दंकलनि दै बिदि आरो बेफोराव बो आइरन थायोब्ला जों बिदिनो सरनानै लोङो। नङा होमबा नोंथां!
औ
औ। औ बिदिनो जों गोग ओम बिदि गुबुनले दैखौथ' जों लोङा नालाय बिस बिफोरखौबो माने गुबुन जायगानि थाखाय खामा खामानि मावो आरो ना गुबुनले दैयाबो जेरैबायदि जोङो सि सुनाय दैखौ बा जों गा गारालासिनो थिग बेबायदिनो जों माने बिदिनो मालाबाफोर हाद्रि बाहाला बिदि जायोब्ला माने सिथ्लाफोराव जों बेखौ खौ गारनानै जों बेयावबो बाहाय जाजायो बा धुला थुला बाला जायिनि थाखाय जों बेफोरबायदि दै गुबुनलेखौबो गारनो हायो औ बिदिनो माने जोंनिया बाहायजायो आरो ना दैया बिदिनो आरो औ बिदिनो माने बाहाय सि सुनाय दैयाबो जेरैबायदि जों फा गिबियावनो गोथार दैखो बा गोग्गो दैखौ जों गिबियावनो जों सि सुग्रोबाय बेनि उनाव सि सुनाय दैयाथ' मैला नांबाय नालाय बे मैला दै खौबो जों गारालासेनो बिदिनो बा धुला बाला जायोब्ला जों बिदिनो माने सारनानै जों थुला बाला गैया खामनो हायो। बा आरो बिदिनो बिफां लाइफांङावबो होनो हायो बा हाग्रा बंग्रा माबाफोर बिदिनो गाज्रि मुवा जेनेबा माबा माबि थायोब्ला जों बि फोरावबो दैखो होनो हायो माने दैया बाहाय जाजायो आरो ना गुबुनले दैमाने बाबो बाहायजाजायो बिदिनो।
औ।
औ। आरो बिदिनो लैथो लैथोमायाव थानायफोराबोथ' गासैबो दैयानो ना। बिदिनो हाखरफोराव थानायबाबो दै बिदिनो हाखरावबो जेरैबायदि दै सिङाव ना थायोबा एम्बौ बिदि थायो बिसोरबो दैजोंसो थायोबा बिसोरो दै यावनो थाखाना थानाय मोनसे जिब आरोना? जेरैबायदि जों न'फोराव थायो बिदिनो बिसोरबो दै सिङाव थानानै दै सिङाव थानानैनो थांनानै थायो बिदिनो बिसोरनोथ' आरो दैनि गोनांथिथार दै नङाब्ला बिसोरो माने थांनानै था थानो हाथारथारा आरो ना नाफोरा।
औ।
औ बिदिनो। दैया माने सबनिबो थाखाय माने गो-गोनांथार आरो एकदमबारे गोनांथार। सबनिख्रुइ बांसिन होनबाबो दैखोनो होनजायो आरोना।
औ
औ बिदिनो आरो जों दै बा लैथो लैथोमायावथ' बिदि दै जायोना आरो बियोफोरो माने आ जेरैबायदि फेन बा माबा बिदि ओंखारो नालाय आरो बिदि सानि बा फोरबायदिखौनो जों माने संख्रि बानायनाय होननानैबो जों खोना ओ खोनादों माने जोंथ' नुवाखै माने बिदिनो बिजाबफोराव फरायनायाव मोन्दों आरो ना औ लैथो लैथोमायाव थानाय थेंखोनायानो माने बिदि ओ खुवा बायदि फेन बायदि थानायानो माने संख्रि जायोनानै खोनानो मोन्दों बिदि गोबाब गोबाबबानो। औ बिदिनो आरो दा थ' जोंना दैज्लां बोथोर नालाय बिदिनो दैज्लां बोथोराव माने दैफोरा बिदिनो दैबानाबो जायो खायसे खायसे जायगायाव माने जोंनिथिंथ' बिदि जायाखै आरो बिदिनो बा खायसे खाय आब' आबाद मावो ना आबाद मावनानै बिदिनो हथाथनो दैबो जमा जानानै माने आबादफोरखोबो सिलिंखार खालामना होयो अम बिनि ओ माने दैया जोंखौ माने सिलिंखार खालामनोबो हायो आरोना। माने दैयाव बिदि दै फैदो होनोब्ला जों दैखौ हमथानानै लाायखिनो हाया। बा बांद्राय दैखौ हाया माने एसे दैखौ हागोन जेरैबायदि दैबाना जायोब्ला जों बेखौ हमथाना ला खिनो हाया दैया माने बिदिनो सिलिंखार खामनानै गासैखौबो बुखारलांजोबो। जेरैबायदि दैबाना जानायफोरा आरोना। औ खायसे खाय दा आरो दैज्लां बोथोर नालाय दैया एसे बाराखा नङा होमबा नोंथां। दैज्लां बोथोराव बिदिनो दैया नुजाखायो। बिदिनो खायसे खायसे सुबुंफोरा दैयावबो गब'नानै थैनाय खोनानो मोनदों। बा मबेल मबेल फेसबुक बि दियाव नुनो मोनदों बे माने दैया मानसि फोजोबस्रांनोबो हायो आरो ना।
औ नोंथां दे दे होमबा नोंथां जों सानैनि रायलायनाया एसेयावनो जोबनोसै
औ दे नोंथां औ दे